खोनाबाय ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां। अ नोंथां होमबा जोंङो एसे ओ दावबायनायनि बागै सावरायनोसै नोंथां एसे जोंङो जेनेबा दावबायनायाव जोंङो मा मा नुखो बा दावबायनायनि गेजेरजों मा मा नुनो मोनो मा मा मिथिनो मो नो बेनि बागैनो एसे सावरायलायनोसै। ओ बेबायदिनो होमबा नोंथांङाथ' ओ गोबां जाबा जायगा दावबायबाय जानो हागौ। बे ओ दावबायनानै मोननाय माखासे नुनाय जायखो माखासे मिथिनाय नुनाय बेफोरखौनो एसे हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां निस्सय। औ दावबायनाय होन ब्लाथ' गोबां नोङो फोरमायनो हायो। जेरै नोङो जायगा बेरायनो थांनाय बेरायनाय मालाबा नोङो धोरोमनि मिथिं दावथिङाव बेरायनाय बि दिनो नोङो पलिटिक्सफोरनि राजखान्थिनि प्रग्रामफोराव बेरायनाय आरो फरायसाफोरखौ टुराव लांनानै फरायसाफोरखौ देखायहैनाय बिदिनो बहाबा जायगा बेरायहैनाय बेफोरनो गोबां रोखोमनि जोङो दावबायनाया माने माने जोंनि दावबायनाया जारनिया जोबोर गोनां आरो जिबनाव। मानोना नोङो गोबां खोथाखो नोङो दब्लासे जायगायाव थानानै नों मिथिजोबनो हाया। नोङो जायगा बेरायबोला नों गोबां खोथा मिथिनो हायो। आं जेरै बावैसो सिगां जेनेबा आं बे जोंनिनो उसुंसे सेरनिनो जेनेबा अरुणाचल रायजोआव थांबाय जेराव तावां सिलाेपास सेरगाव बेफोर रखम जायगायाव थांनानै आं गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोसे बेहाय ओ गोबां रोखोमनि जों जायखौ जोङो मेगनजों नुवाखैमोन बेखौ जों नुबोदों बेहाय गोबां रोखोमनि बुद्ध मन्दिर दोङो बेहाय धोरोम माने बिसोरनि मानसिफोरखौ जोङो गोबां माने बिसोरबो ट्राइबेल हारिनि मानसि बिथांमोनाबो बिथांमोननि साननाय हनायाबो जों बायसानो आरो बिसोरजों रायलायनो जोबोर मोजां मोनो बिसोरो सिदा सिदा जोंफोर नि बाथ्राखौनो नंगौबा नंगौ नङाबा नङा बे रखम सावरायो आरो आरो लोगोसे बै जायगायाव थांनानै मिथिंगानि नुथाय आरो बै हाजो बेसेबांबा जोंनि ओ लैथो आफांनिफ्राय बेसेबाबा गोजौआव गाखोदोंमोन जेनबा जों जोंनि गारि माबे जारनिया सुद्द' हाजार फिट गोजौआव बियो आं जेबो थांदोंमोन फरटिन फिट गोजौआव आरो जेराव बेयाव अक्सिजेननि जोबोर खम आरो नांगौ रोखोमनि अक्सिजेन मोना मानसिया मेङो राय्लायनो हाया जायो थाबायनो हाया जायो खोमाफोरा खोनाया जायो बेफोरखौ आं जिबनाव मोनबोबाय आरो जुदि आं थाङामोनब्ला बे जायगा मिथिहैनो हालामोन दिनै नङा हबा नोंथां दिनै आं थांना फैनानै बे मिथिबाय आरो लोगोसे लोगोसे मिथिनो मोनबाय जेनेबा इयुन सोरबाफोर थाङोब्ला बे रखम जायगायाव मोजां देहाखौ ओ मोजां फिट खालामनानै थांनाया मोजां आरो गोनांथिथार होननानै आं सानो आरो मानोना बेयाव सुगार माने जोंनि ब्लाड सारकुलेसना जोबोद दडाउन जाहैयो आरो नङो जुदि ओ हार्ट उइकफोरा थाङोब्ला हाइ प्रेसारफोर थाङोब्ला बेफोर रखम जायगायाव उसुबिदा दङ आरो बेयाव कन्टिनिउ बरफ गोलैयो बिफां लाइफांखौ नुनो मोना बिदिनो नोङो आं फ बेयाव थांना फैनानै आं बिदिनो बेफोर रखम बाथ्राखौ आं मिथिनो मोनदों दिनै आं बेरायहैयाबा बेफोर रखम जायगाखौ आं मिथिनो मोननाय नङामोन बिदिनो आं अरुणाचलजों लोगोसे आं बिदिनो मिज'रामावबो थांबाय बे जायगायावबो जेरै बिसोरनि कालसार बिसोरनि थानाय जानाय फोरा जोबोद आलादा बिसोरबो जों बर' रखम ट्राइबेल बयसानो बिथांमोना गोबां सोद्रोम आरो खुनु बिसोरो नांलाय दाय दावरा दावसि बिसोरहा जेबो गैया बिसोर बिराद सोद्रोम हारि आरो बे मिज'फोराबो अब्ला नों थाङा ओ नोंथाङाबो बियो जिउवा बिदि माबाफोर बबेयावबा फोर बेरायफेरदोंना जायजों नोङो गोसोआव थानाय
बेरायदों नोंथां ओ बुंनो थाङोब्ला आङो जोंनि आ साम रायजोनिनो माखासे ओव जिल्लाफोराव दावबायदों आरो नोंथां बैजाय आङो तेजपुर दावबायदों जरहाट फाय जों ओ बे-बे जोंनि बि टि सि निनो माखासे जिल्लाफ्राव जेरै ओ भैरबकुन्द ओमफ्राय बे मानास
औ
रायमना बैफोर ओ हा माहारियारि हाग्रामाफोरावबो दावबायदों आरो ओरैजाय अरां ओम था माहारियारि हाग्रामा बेफोरावबो दावबायदों आरो नोंथां। बैफोराव दावबायनानै माने जोबोद ओ माने ओ बिदि ओ हाग्रामाफोराव जोङो दावबायोबा बांसिन माने गोजोननाय मोनसिनो माने बिराद ओ थाजिम माने गोसोखौ थाजिम मोनो देहाखौबो माने थाजिम मोनो। जों बैफोर बिफां लाइफांनि गेजेराव थांनानै जोङो बायदिसिना रोखोमनि बिफां लाइफांफोर जोङो नुनो मोनो। नुफेरै नुफेरै बिनि उनाव जोङो लोगोसे जोङो माखासे दावमा दावसाफोरनि ओ गाबनाय सोदोबफोर खोनान मोनो नुनो मोनो। आरो लोगोसे जोङो बायदिसिना रोखोमनि ओ जिब जुनारफोर जों जायखौ मोगथाङाव नुफेराखैमोन बा जोङो खोनादोंमोनल' बा बोजों बेखौ फिक्सार फोरावल' नुदोंमोन थिग बेफोर ओ जिब जुनारफोरखौबो जोङो बेयाव थांनानै माने खाथियाव मेगनजों ओ नुगैदों आरो नोंथां बेफोरखौ नुनानै ओ जोबोद माने गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय बिनि माखासे ओ महरफोरखौ जोङो माने बांसिन हमदां हासिनदों अ माने बे बेफोरबायदि जुनारा जेनेबा बेबायदिसो जायो बेबायदिसो जायो नामा जायो होननानै माने बिदि मिन्थिना मोन्दों। बेनि अनगायैबो ओ गुवाहा-गुवाहाटिनि ओ जा दि ओ दिपाव दङना ओ दिपाव दङ जेरै उमानन्द होनो बे उमानन्द ओ बेयावबो दिपाव माने दावबायदों नोंथां ओ बेयाव बेयावां दां थांनोब्लाथ' जोङो ओ थाबा-थाबायना एबा गारिजों थांनो हाया जोङो जाहाजजों जों थांनांगौ थिग बेबायदिनो जाहाजजों ओ थांनानै बैयाव दा नायहैदों आरो नायहैनायाव बेयावबो जोबोद मोजां दैमा गेजेराव ओ जुदि जों बै गोजौनिफ्राय जों नायहरोब्ला जोङो दैमाखौ नुहुरो बिराद मोजां ओ बार खोलो खोलो नाङो बिराद मोजां मोनो आरो नोंथां बेयाव गोदावबाय नालाय उम थि-थिग बेबायदिनो आरो बे ओ जुनारसालियावबो दावबायदों ओ नाय-नाय-नायहैदों बे गुहा-गुवाहाटिनि जुनारसालियाव बेयावबो थांनानै माने गोबां माने एन्ट्रेस्टिं आरो गोबां माने बायदि रोखोमनि ओ दाउमा दाउसा लोगोसे जिब जुनार ओ थिग बेफोरनि गेजेरावनो जेरै जोङो मोसा गान्दा ओ। जायखौ जोङो हिपप' होनो बा जलस्थि होनो बेखौ बर'आव मा होनोमोनथाय बिदिनो होनोमोनदां ओमफाय औ। दैनि हाथिना मा होनो औ बे ओमफ्राय ओ जेब्रा ओमफ्राय जिबौ जिबौ नुदों आरो बायदि रोखोमनि जायखौ जों नुफेराखैमोन माने नुफेरै नुफेरै जिबौफोर नुयैदों आरो बेयाव थांनानै ओ मिथिनो मोनै बुस्थुफोरखौ मिथिदों ओमफ्राय आरो दाउफोरखौबो बायदिसिना ओ दाउ फिसा फिसा रोखोमनि दाउ ओ जोबोद समायना नायनो बैफोर रोखोमनि दाउफोरखौबो बैयाव थांनानै नुहैदों आरो बेफोरखौ ओमफ्राय लोगोसे आरो मैफोरखौबो नुनो मोनदों बैयाव उ ओमफ्राय आरो बे उद दाव उद दाव होननाय औ बेखौबो माने ओ खाथियाव नुनो मोनदों आरो बेयाव थांनानै जोंथ' नङाबा बेखौ गोरलै ओ गोरलैयै नुनो मोनखाया बा जों गोरलैयै मोनखाया नालाय बिफोर दाउखौ माने बैफोराव थांनानै जोङो नुहैयो आरो मिथिनो मोनो बेबायदिनो नोंथां औ।
दाव ओ नंगौ बिदिब्ला जोंनि जेनबा दावबायनाया जोंनि थाखाय जिउआव गोनां नङा होमबा? जाय बुस्थुखौ जोङो मिथिनो हाया जायफोर खौ नुस' हाया बेफो-बेफोर खम बाथ्रा आरो जाथायखौफोरखौबो जोङो सोलोंबोनो हायो जिउवाव नङा होमबा दावबायनायजों लोगोसे। दावबायनाया मोनसे जिउवाव सो सोलोंनो गोनां मोनसे दावगानायाबो मोनसे सोलोंनायसो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
ओ सोलोंनायजोंबो सोलोंथाइजोंनो एखे आरो नोङो बै रखम जायगायाव थांनानै नोङो बोरैहाय बै जायगानि ओनसोलनि मानसिफोरा बोरैहाय जायो बोरैहाय थायो बैसोरखौ मानसिफोरनि नोङा गियानखौ नोङो लाना फैनो हायो नङा होमबा? औ बावैसो सिगां आंबो थांदोंमोन जेनेबा अह दिमाहासाव बिथांमोना दिडिमासाफोरा बोरैहाय जायो बोरैहाय थायो बिसोरखौ बेफोरनि जाथायफोरखौ नुनायजों लोगोसे जे आं बेयाव गोबां माबाखौ नुबोदोंमोन जेराव जोङो जाथिंगा होननानै मिथिगोन जेरै माने बैयाव थांनानै दाउफोरा सुइसाइद जाहैयो बेफोरबो जोंनि गोनां थाखाय मिथिनो गोनां नङा होमबा? दाउफोरा मानि थाखाय बेवहाय सुइसाइद जाहैयो बे जाथिंगा होननाय खौ नोंथाङाबो खोनादों जानो हागौ नङा होमबा नोंथां? जेराव माइस्टेरियास होननानै बुङो जायखौ जेनेबा गोबां दाउफोरानो बेयाव सुइसाइद जाफैयो आरो प्रिथि्बिनि गोबां दाउफोरा बेयाव फैनानै सुइसाइद जाफैयो दिनैसिम साइन्टिस्ट फोराबो बिजिरनो हायाखै मानि थाखाय। बेयाव दाउफोरा थैफैयो गोबां गुबुननि माइग्रेन दाउफोराबो बेयाव थैफैयो आरो। बार मिजनि था नि बिथिंनि रासियानि दाउफोराबो बेयाव फैनानै थै फैनायखौ जोङो नु खोना खोनानो मोनदों आरो बेयाव जेरै दाउआ एटानि फ्राय एथा हरनि गेजेर हरावसो बियो सुइसाइद जाफैनो दाउवा। बेयाव हरनि समाव दि आं थांदोंमोन नाथाय नाथाय आं बेखौ हरनि गेजेराव थायैनि थाखाय आं दाउखौ नुदिया माला सुसाइ द जाफैखो बेखौ आं नुदिया आं। थांना फैदों आरो बेफोर रखम जायगायाव जेनेबा थांनानै आं दिनै मिथिबोदों नङा होमबा? बिदिबा जेने आं बेरायाबाथ' बेफोर रखम जाथायाइखौ आं नुबोनाय नङामोन। नङा होमबा? आंनि आं जिउआव मि थिनाय नङामोन बिदिनो आंबो खाथि खालानि ओनसोल जोंनि बि टि सि जोंनि हालामावबो आं गोबां जायगायावनो बेरायबाय। ओ जेनेबा जोंनि उसुंसे सेरावनो भैरबकुन्न्दु भुटान हा भुटान साम्रत जंखार बेफोर रखम जायगायावबो नों थांनानै बुद्धिसतफोरनि माखासे बाथ्राफोरखौ नोङो मिथिबोनो हायो बोरैहाय थायो बिसोरो। नङा होमबा? बोरैहाय जायो औ अब्ला नोंथां जोंहा सावरायनांगौआ समाबो जाबाय नामा औ।